औ नोंथां। औ।
नोंथाङा फ्रियाव दंथ'यो ना?
नोंथाङा मिथिबाय ना जों मानि बागै रायलायगोन
औ।
ओ जोङो अनलाजों एम्फौजों जानायनि बागै रायलायनो
नागिरदों नोंथां।
अ औ।
नोंथाङा जाफेरबाय ना अनलाजों एम्फौखौ
अनलाजो एम्फौखो जानायाथ' जाखांबाय बांसिन होनबाबो जोङो अनलाजों एम्फौखौ बिदिनो बेलेगथाव गोजानफोराव थांबा जानाय जायो आरो न'फोराव थाबा बारा जानाय जाया। गोबाव जों खेबसे संनानै जानाय जायो। गोथावानो मोनो एम्फौ जों अनलाखौ जाबा।
औ नोंथां। ओमफाय नोंथाङा अनलाजों एम्फौखौ संनायनि आयदाखौ मिथियो ना नोंथां?
औ मिथियो। बेखौहाय अन अनलाजों एम्फौखौ फासाव गिबियाव एम्फौखौहाय फिथोबनिफ्राय जिरनानै एम्फौखौ बख'नांगौ। बखननानै बेखौहाय रुग्रोनांगौ नङाबा एवफ्रामनानै दोननांगौ। बेनि उनाव अनलाखौ अनला गुन्दैखौ देनांगौ आरो अनला गुन्दै गुन्दै मिन माने अनलानि माइरंखौ देना माइरंखौ देगारनांगौ माइरंखौ देना अन गुन्दै बनायनानै बेखौहाय उनाव दे अर जराय नानै नङाबा गेस सङोबा सारायफोरखौ होनानै थावथ' होआ इहायथ' माबाखौ होबाय आरो उम। सारायखौबा सारै होनावनानै दै गुदुं खालामबाय संख्रि बानलु बेफोरखौ होजोब बाय बेखौ होजोबनानै दसेखौ गोदौबाथाय अनलाखौ होसिगोन आरो ओमफाय अनलाखौ होखांनानै अनलाखो होखांनायनि उनाव गोबबाव गोदौबाथाय एम्फौखौबो होसिगोन एम्फौखौ होखांना लास्टाव गंगार दुन्दिया बायदिस ना रोखोमनि मोदोमग्रा जिराद बर' फ्रा जायखौ होयो बेखौ होनानै जा जासिगोन अनलाया रेडि जासिगोन। ओमफाय नोंथाङा अनला जों दाउ अनलाजों एम्फौखौ जाखांबाय आरो ना।
औ नोंथां आंबो जाखांबाय।
उम फाय जानानै माबायदि मोनदो नोङो नोंथाङा?
आङो जोबोद गोथाव मोनो नोंथां अनलाजों एम्फौखौ।
उम।
एम्फौखौ आङो ओरैनोबाबो जानो मोजां मोनो ओरैनो बाजि एवनानै नोंथां ओमफाय नों थाङा अनदाजोंल' जाखांबाय ना बेलेग जोंबो जाखांबावबाय नोंथां?
आं एम्फौखौथ' बांसिन मैथाजोंसो जानाय जादों मैथा ओमफाय फ्राय बो बेएवनानै जायो ओमफाय बांसिन गोखै बुस्थुफोरजों गो थावसिन मोनो आरो एम्फौखौहाय फाजाबाबो गोथाव जायो उम थाङालाय
आलुजों जाखांबाय मैथाजोंबो जाखांबाय नोंथां
औ ओमफ्राय अनला खौबो नोङो गुबुन गुबुन जिरादफोरजोंबो जाखांजानांगौ जेरै दाउ अमा अमाजों जाफेरनाय खोनाया खोनानाया होमबाबो अमा दाउ हांसोफोरजों जाखांबाय जानांगौना नोंथाङाबो अनलाखौ
औ नोंथां जाखांबाय
औ
ओमफाय नोंथाङा बर'फोरनि मा मा ओंख्रिखौ जाबावनो गोसो
आङोहाय बां सिन बर'फोरनि ओंख्रिखौ अनलाजों दाउ नारजिजों अमा सबायाइजों साम' ओमफ्राय गंगार दुन ददिया बानलु बाथोन गोबाव गोबां दं आरो ओमफाय बांसिन मोजां मोननाय जाहै बाय नारजिजों अमाखौ मोजां मोनो ओमफाय नोंथाङा?
आंबो न'नि दाउ जों अनला ओमफायो नारजि अमा बेफोरखौ गोथाव मोनो नोंथां
उम ओमफाय दा दासिम नोंथाङाहाय बेफोरबायदि संनायखौ नोङो बेलेग फोर संनायखौ मोजांसिन मोनो ना गाव संनायखौ मोजांसिन मोनो?